हेल'
औ नेडिशुसआ खुलुमबाय
हेल'
खुलुमबाय हेल' औ नेट इसु नामा? नेट नाङा।
खोनादों?
औ खोनाबाय ओमफ्राय नेट नाङायाखै नामा?
माबा नेटनि फ्रब्लेम जागासिनो।
ए ओमफाय जोङो दा नै मबाइल फननि बारै रायलायनोसै। हेलौ! मबाइल फननि बारै रायलायनोसै हेलौ!
खोनाबाय दा?
औ खोनाबाय दे जों दा मबाइल फननि थाखाय। औ खोनाबाय-खोनाबाय। नों खोनाबाय दा?
औ नोंथां।
औ-औ जों दा मबाइल फननि बारै रायलायनोसै। औ खोनादों नों-नों खोनायाखै नामा? औ।
हेलौ!
नों खोनायाखै? हेलौ! हेलौ! जोङो मबाइल फननि बारै रायलायनोसै?
हेलौ! खोनादोंना?
औ खोनागासिनो आङो नै मबाइल फन।
खोनादोंना मा ना?
खोनागासिनो आङो। नोंलाय?
खोनादोंना?
औ खोनागासिनो आङो नै जों दा मबाइल फननि बारै सावरायलायनोसै? हेलौ!
औ खोनादों ना नोंथां औ हेलौ-हेलौ खोना।
औ आं खोनागासिनो औ। खोनांगासिनो आङो नै मबाइल फननि बारै साव। औ खोनागासिनो आङो मबाइल फननि बारै सावरायलायनोसै जोङो औ खोनादों। मबाइल फन दा जोंनि दा दिनैनि। हेलौ! हेलौ!
हेलौ!
हेलौ!
औ खोनाबाय दे खोनाबाय-खोनाबाय।
औ-औ मबाइला मबाइल फन दा जोंनि दिनैनि। औ जियुनाव गोबां गोनां जाथाइ हेलौ! अ! बेनि गेजेर। जों मानसिफ्रा हो? हेलौ!
जों दा सावरायनि ओ।
मबाइल फननि बारै रायलायनोसै। है। औ-औ। जों मबाइल फनजों फरायनो हायो, अनलाइन क्लास लानो हायो। खबर हेलौ! नोंथां खोनागासिनो। नोना हेलौ!
जों मबाइलखौ जो बाहायो।
औ गान गान खोनासंनो बाहायो सिनेमाफोर बो नायनो हायो इन्टारने बाहनो हायो हेल' हेलै
औ नोंथां।
खोनागासिनो दा औ
खोनाना
मबाइल फनजों जों औ औ मबाइल फनजों जोङो गासिब बाथ्राखौनो सावरायलायनो हायो।
मबाइलनि गेजेरजोंनो गोबां बेबायदि गियानफोर
गोबां औ गियान मोननो हायो औ औ। सिनेमाफोरबो नायनो हायो इन्टारनेटबो बाहायनो हायो। औ ओमफ्राय लेखाफोर फ रायनायनि थाखाय मबाइला माने गोबां
औ न
ओम ओम औ गोबां मोजां खामानियाव बाहायनाय जायो आरो।
थ' नोंथां। कोदों ना हेल' खोनादोंना?